हेल' हेल'
हेल' अ अ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां। औ औ अब्ला मा खालामदों नोंथाङा दासान्दै?
आं दाथ' ओरैनो दङ
औ
मा होनदों?
औ औ दे बुंलाय औ औ खोनादोंना?
अ अ माने माथोआ एसे अ अ माथोआ एसे नांथा नांथा फैबाय दों नोंनि
औ नेटनि प्रब्लेम जानो हागौ
औ औ
खोनाबाय दा? मोजाङै खोनाबायना?
औ औ खोनाबाय नों खोनादों ना मोजाङै? अ दाथ' आङो ओरैनो दङ। अ दासानदिनो ओरैनो दंथयो।
औ औ अब्ला आङो नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जों सुबुं माहारिया मा माबायदिहाय मा मा मावनानै बा मा खालामनानै गावनि जिउखौ खुङो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल हरनाय जादों
औ
अब्ला नोंथाङा सम दङब्ला दसे आंजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
अ औ रायज्लायनो हागोन।
औ देलाय अब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोदोलाय
अ माने मा माबायदि होन्दोंमोन टपिकखौ खनसे बुंफिनलाय
अ माने जोंनि सुबुं माहारिया मा खालामनानैहाय गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो बा सोरबा सोरबिथ' आबाद मावो बा सोरबा सोर बे ओ साख्रि मावो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो
औ ओ जोंनियाथ' ओरैनो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानैसो सोलिबोखानायखा बिदिनो ओ गोबां जाइगनि आबाद जेनेबा माइ
औ
बेसर बिदिनो मैगं थाइगं
औ औ औ
दानियाथ' बांसिनानो जेनेबा साख्रि नागिरो आरो
औ
जेनेबा आबादाथ' निजि जेनेबा इनभेस्ट खालामनानै दोनखानाय टाइपनि जाहैयो आरो।
औ-औ
जेनेबा खस्थ' खालामनानै दोनखाबाय। उनाव जेनेबा दै दैज्लाङाव मावनानै मेसेङाव मोनजानायनि बिफोर बायदियैनो आबाद मावनाय जायोमोन आरो। दानियाथ' जेनेबा बेफोरबायदि खस्थ' खस्थ'खौबो हालिया नालाय मानसिफोरा ओ बेनिखायनो दानिया जबखौ मावनो नागिरो। बांसिन मानसियानो
औ
नोंथाङा एसे बुंलाय आं माने एसेबांबो होनदों
औ अब्ला आंबो एसे जाखिनि आंनि आंनि मोनदांनाय बायदिब्ला आंबो एसे फोरमायनानै होनोसै। जायखौ आं नुबोदों। जोंबो नुबोगासिनो दङ गोदो गोदायनो जों जोंनि बर' माहारि बर' सुबुंफोरनि सोमोन्दैयैनो आंबो बुंनोसै जेनेबा जोंथ' दा बर' सुबुं नङा होनब्ला अब्ला जों बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आइजोआनो जा बा ओ हौवाफोरानो जा गासैबो ओ गावबागाव जा खिनि गावनि रोंगौथि थिजों जा खामानिफोर रोंगौ बेफोर रोंगौ बेफोरखौनो मावनानै गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दङ आरो। गावनि न'खर गथ' ग' थाय गासिखौबो बेफोरबायदिनो बिसोरो सोलिबोगासिनो दङ नङा होनब्ला नोंथां बेफोरबायदिनो जेर रै आइजो माहारिया ओ उम गा आ न' खरावहाय दाउ अमा फिनाय बा जि दान नाय बेफोरबायदिनो गोबां खामानिफोर दङ बिदिनो गुबुन गुबुननियावबो हाजिरा खामला बेफोरबायदि मावनो थाङो नङा होमबला
औ औ
हौवा मानसिफोराबो बिदिनो आबाद मावो एख' अ अ नङाबोला बि खायफा-खायफा जायफोरा आबाद मावनो न'आवहाय हा गैया हु गैया बिसोरोहाय गोजानाव कम्पानिफोर कम्पानि नङाब्लाथाय हाजिरा खामला मावनो बिसोरो ओंखारलांङो दानाथ' गोबाङानो कम्पानि बि दिनो गोजा गोजान-गोजान जायगायावहाय थांनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ
औ खायफाया खस्थ'नि थाखायबो ओंखारलाङो गुबुन जायगायावहाय आरो खायफाया हा गैयिनि थाखायबो ओंखारलाङो बिदिनो जाय फोरा न'खराव ओ हा जाय जाखिनि हा हु एसे दंङ बेयाव-बेयावहायनो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुङो बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद दंङ मेसें बोथोरावबो ओ मेसें बोथोराव जोंङो गुबुन आबाद मावनाय जायो दैज्लां बो थोरावबो जोंङो आला आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां जेरै हाय जोंङो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद मावो आ रो मेसें बोथोरावहाय मैगं थाइगंनि बांसिनानो जोंङो मैगं थाइगंखौहाय मेसें बोथोरावहाय मावनाय जायो जे रै ओ बेसर आ
औ
लाव
औ
पियास ओ लाय लाफा कबि बेफोरबायदिनि गोबा आरो गाजर अल कबि गोबां रो खोमनि मैगं दंङ बुंजोबनो हाया आरो बायदि बायदि गोदान गोदान मैगं ओंखारबोगासिनो दंङ जायफोर राज नायारि मुवाजों बुं बेखौथ' दा बुंखासै बेफोरबादिनो बायदि बायदि गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो जिउखौ खुंबोगासिनो दङ एबा बे जाखिनि आबाद मावनानै मोनो बेखौ खौनो जोङो न'खरावबो जानो था थखाय इसे लाखियो आरो बेखौनो जोङो ओ खाथिनि सक बाजार एबा ओ इसे गोजानावहाय टाउन सोहोरावहाय जोङो ओ फालांगि खालामनो लाना थाङो एबा बेफार खालामहैयो न' नोंथां
औ औ
औ अब्ला अब्ला नोंथाङाबो एसे बेनि सोमोन्दै बुंदोलाय मा बोरैहाय माबोरैहाय जोङो ओ आबादखौहाय जोङो माबायदि माबायदि आबादखौहाय जोङो माबायदिहाय मावब्ला मोजां जायो दानाथ' गोबां बायदि रोखोमनि रासायनारि हासार ओंखारदों बेफोर हासारफोर खौ बांद्राय बाहायबाय थायोब्ला जोंनि जिउआवबो खहा दङ ना नोंथां जोंनि देहाया जोंनि देहायाबो खहा जानो हमदों बेनि थाखायनो नोंथांनि बादिब्ला जोङो बांद्रायहाय रासायनारि मुवाखौ बाहायालासिनो माबोरैहाय जोङो बिदि ओ बिदिनो आबादखौ जोङो मावनो हायो बेनि सोमोन्दै इसे बुंनानै होदो। न'खरनि हासारजोंनो आबादखौ दैखांनो हायो
अ अ जेनेबा रासायनारि हासाराथ' जोंनि सावस्रिनि थाखाय ओ मोजां नंखाया ओ बेनिखायनो रो जेनेबा जोंनि मिथिंगायारि हासार होनना बुङोब्ला थाय बे गोबोरा जाहैबाय
औ गिबियावनो मोसौनि खि औ
औ
बेनि उनावहाय
बिदिनो ओ जोंनि जे मैगं थाइगंनि बिगुरफोर जे जों गारहरोना बेखौबो जोङो दोननानै माने हासार हिसाबै बाहायजायो आरो
औ औ फेसेवनानैहाय
औ औ
औ खायफा खायफा औ आं बुंनो सान दों माबेबा माबेा माबेबा माबेबा मैगंावहाय बोरमानि खिखौबो जोङो हासार महरै बाहायनो हायो नंगौना नोंथां?
औ औ औ बाहायनाय ओ जेनेबा ओ रासायनारि हासारनि जाय बेफोरबायदि मिथिंगायारि जेनेबा गोबोर बोरमानिखि बेफोरबायदिखौ होनानै ओ जों जुदि आबाद खालामोबा जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां होननानै सानो आरो आङो
औ
उम ओ बिदिनोथ' दानियाथ' बांसिनानो माने रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय जोंनि सावस्रिया ओ माने आगोलनि बायदि नंला आरो गोदोथ माने जोबोद ओ जोबोद बोसोरालागै मानसिफोरा मोजां मोजां देहायानो थायो
औ औ थाब थाबैनो औ गोबां रोखोमनि औ बायदि रोखोमनि बेरामा साग्लोबनो हमो बेनि थाखायनो औ बिदिनो अब्ला जोंनि बर'फोरा बा आइजो आइजोफोरा सि दानाय दाउ अमा फिसिनाय आरो हौवाफोरा हाजिरा खामला मावनो थांनाय हिनजावफोराबो आइजोफोराबो मावनो थाङो दस हौवाफोरखौहाय बांसिनैहाय बेफोरबायदिनो मावनो ओंखारलांनाय नुनो मोनो मोनो आरोना मेसें बोथोराव बेहाय आरो जेब्ला माइआ मोननानै फैगोन अब्ला माइ हानोबो थाङो बेफोरबायादिनो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुं फोरा जिउखौ खुंबोगासिनो दङ होननानै बुंनो हायो आरोना
औ औ ओ जोंनाथ' टाइमाबो जाबाय जोंदा जि मिनिट जाबायथ'
औ अब्ला दिनैनि सावरायलायनाय बेखौ इसेयावनो दोनथ'नोसै
अ दोनथनोसै दे बिदिब्ला जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ औ माब्लाबाफोर लोगो मोनलायगोन बिदिनो माब माब्लाबाफोर बिदिनो गोबां खो
औ औ दे बिदिब्ला